हेलौ अ खोनादोंना नोंथां औ आंबो खोनादों नोंथाङा मा खालामदों?
आं दङ दे जिरायनानै ओरैनो।
अ
हेल'
दे इदिब्ला बैसागु आयदानि सायाव एसे सावरायनोसै मा
औ औ सावरायनोसै दे
बैसागु होनना बुङोब्लाथ' औ औ आं जागायग्रोनोसै बैसागु होनना बुङोबाथ' जों गासैबो बर'फोरानो फालिजोबखायो नालाय बैसागु फोरबोखौ गासिबो मिथिजोबखायो
औ नोंथाङाबो बैसागुआवथ' रंजाखायै जानांगौ गामियाव नोंथांमोननियाव बिदिनो औ औ रंजायो बिदिनो बैसागुआव जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफोरा बैसागोखौ सैथो दाननि जोबनाय जोबथि साननिफ्राय माने हमनाय जायो बे सानखालि माने मोसौ थुखैनो थाखाय गासै नांनाय मोसौ थुखैनायाव नांनाय गासै मुवा बेसादफोरखौ औ औ सानसे सिगाङावनो जमा खालामनानै लाखानाय जायो बेवहाय मोसौ थुखैनो थाखाय नांनाय बेसाद फोरानो जादों फानथाव थाव दिग्लि लावथि औ थाराय
उम
मोखोना बिबार फानि लाव बायदिफोरखौ नांगौ जायो बेफोरखौ माने बैसागोनि बेफोरखौ माने सैथ थो दाननि जोबनाय सान
जोबनाय सानखालि औ मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो
ए बिनि उनाव बिदिनखालि मोसौखो थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो बे मुवा बेसाद फोरखौ लानानै माल ओ माला बानायनाय जायो
औ मोसौखौ
औ आरो बे मालाखौ ओ बानायखांनानै बिदिनो मोसौ गलियाव आरो बाथौआव न'नि इसुं बायदियाव आलायनानै थुखांना दोननाय जायो
आरो मोसौनोबो माला गानहोनाय जायो
औ औ आरो बिनि उनाव मोसौखो ओ हांगार हांगारजों आरो जानाय थावजों बिदि ओ गलायनानै जमा गलाय मानानै औ औ हास सुंजों मोसौनि खा लाव फोथा फोनना होनाय जायो औ आरो फोथा फोननानै इनि उनाव मोसौखो ओ गलिनिफ्राय हगारनानै ला नानै बिदिनो ओ लाव फान्थाव औ औ औ दैमाफोराव लांनानै बिलोफोराव खा थिफोराव लांनानै लाव फान्थाव बायदि हानायफोरजों बेफोरजों माने ओ दैमायाव औ बेफोरजों हानायजों सारनानै माबानानै बुज्राव बुज्राव लाङो बेवहाय बिदिनो लावखारफोरा मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो मोसौ थुखैनायाव मोसौ थुखैनायनि मेथाइ दंखायो नालाय बे मेथाइयानो जादों औ औ मेथाइखौ मिथिगौ नोंथाङाबो मि थिगो जानांगो
औ मोनथिगौ
औ मेथायानो जादों जेनेबा मोसौ खौ थुखैनो थाखाय दैमायाव लांबाय लांखांनानै बिदिनो लावथिजों बुज्राव बुज्राव ओ लाव जा लाव औ औ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा ओं बिमानि
खिथेर फिफानि खि
अ नोंसोर जा हालुवा गेदेर औ बेफोरबायदि मेथाइ रोजाब नानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओमफ्राय मोसौखो थुखैखांनायनि उनावहाय बिदिनो हेगारनानै सानसे उदां औ फोथाराव गांसो जानो थाखाय सानसे हगारना दोननाय जायो बेनि उनावहाय हेगारखांनानै जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला मोसौआ मोसौखौ लायनानै गलियाव गोदान फागा दिरुं लाना फैयो बेजों माने खानाय जायो मोसौखौ ओमफ्राय बे खालि मोसौ बैसागुआ थांबाय मोसौ बैसा बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो बिनि उनावहाय मानसि बैसागुबो फालिनाय जायो मानसि बैसागुखौ औ औ बिनि अखा फानाय ओमफ्राय मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो मानसि बैसा बैसागुखौ माने मोसौ थुखैनायनि अखानायैनिफ्राय ओमफ्राय सानना लानाय जायो आरो बैसाग दाननि से दाननिफ्रानो हम
गिबियाव खुलुमग्रोनाय जायो आरो ना खुलुमनाय सान जायो मानसि बैसागोनिया
से खालार खालि बैसागनि से खालार खालि ओ उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो ओमफ्राय बिदिनो गेदेरनिफ्राय बोर लायो आरो औ गेदेरा उन्दैखौ बिदिनो अननाय बोर होनाय बायदि माबायो आरो औ बेनि ओमफ्राय खेथि खाला खालि बिदिनो न'खराव बिदिनो आलारि बाथि साननाय बोर लानाय बे दिन बारहोहरबाय मोजाङै मोजां थांथों होननानै आरो औ औ औ नैथि साननिफ्राय मोसायो आरोना रंजा बाजा गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ' नाथाय गासिबो माने गामियावल' नङा गुबुन गुबुन गामियाव बो रंजायो बाजायो जेरै खाम सिफुं जथा साबस्रिं थरखा बायदि औ मोसानायाव जेसेबांखिनि दामजु दामग्रा बायदिसिना नांगौ जायो बेखौ लानानै गासैबो माने रंजायो आरो
गोदोनि दिनावथ' आरो ओ से दान हालागौ
औ औ औ नाथाय दानि दिनाव बेफोरखौ नुनो थांले बै बैसागुखौ ओ से औ औ सप्तासे माने स्नि सान फालिनाय नुनो मोनो आरो
औ
बेवहाय ओ‌ हिन्जावफोरा दखना गोमो खौ बांसिनै नुनो मोनो आखाइजों दानाय बेफोरबायदि दख'नाखौ गाननाय बांसिन नुनो मोनो औ औ औ औ आरो हौवाफोरनि बेलायाव नायोब्ला गामसा ओमफ्राय आर'नाइ औ औ बायदिखौ बांसिन
बिदिनो आरो खामानि गोमनायजों गामिया रंजाखाङो।
गुबुन गामियावबो मागि मागि स्नि ओ सानसिमहालागै रंजा बाजायै‌ हेगार हरनाय जायो।
आरो जि एसे एनै माइरं फैसा फैसा मोबो बेफोरखौ जमा खालामनानै
औ औ गाम औ औ औ औ गामियाव ज दिना खालिनिफ्राय मोसाखांनानै गासैबो सम नायनानै बेदिना खालि माने गासैनिबो समा मिलायनाय बायदि नायनानै लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो औ।
नोंथाङा लावखार ओंखाम जाफेरबाय ना?
औ जोंनि जोंबो बैसागु रंजाफेरबायना। बेवहाय जाफेरबाय। नोंथांमोननि गामियाव बैसागुखौ बेसेबां सानसिम रंजानाय जायो?
जोंनियाथ खमैबो से सप्थायानो जायो। सान्सिनियानो जायो मानिनाय जायो।
गासैबो गामिनि गासैबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ गथाय रंजायोब्ला
औ औ रंजायो। गथ गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला। सिख्ला हौवा हिन्जाव
औ गासैबो नोंथांमोननिथिंजाय औ बैसागुआव मा मा मेथाइ रोजाबनानै मा मा मा माबायदि मेथाइ रोजाबनाय जायो जेनेबा ओ एदावलायनाय सेंग्रा सि सिख्ला जंखायलायनाय बिहामजो औ बिहामजो बि -बिहाव बेफोरबायदि बे जंखायलायनाय बायदि मेथाइफोराथ थाखायोआनो।
आरो बैसाग दानाव माने हाबानि दानबो थि खालामनाय जायो आरोना।
अ बैसाग दानानो बर'फोरनि थाखाय हा बानि थाखाय मोनसे बे मोजां सान होनना सानना लानाय जायो आरो बेवहाय औ
दा बैसागोआथ' ओ रंजालि बैसा बैसागो जाहैबाय नै मोसौ बैसागो मानसि बैसागो सागो दा ओमफ्राय दमासि होननाय मोनसे एसे बैसागोबो मानिनाय जायो आरो ना दमासि मागो दमासि
अ अ मागो दमासियाव
बेखौबो मा -मागोनि सेथि दानखालिनो मानिलिनाय जायो आरो
औ औ औ बेवहाय बायदिसिना सिना फिथा सौरायाइ औ औ जानाय जायो
नोंथाङा जाफेरबायना फिथा सौराय
औ औ जाफेरबाय बैसागुआव नोंथांमोनहा नोंथांमोननिथिंजाय माने गो गोखा गोखै बायदिसिना मैगं थाइगं जे खांनानै जायो बेफोरबायदि औ जायोना जाया मा मा मैगं थाइगंफोरखौ जा फेरखो नोंथाङा
बेयावथ' गोबां रोखोमनि जा जानाय जायो माने सेजौसे रोखोमनि मैगं खानानै संनानै जानाय जायो आरो
औ औ बेफोरखौ मानि थाखाय जानाय जायो नोंथाङा मिथिगौना एसे मिथिगौब्ला एसे फोरमायनो
बेमार आजार जाया ओ गोदान बोसोरनि मुङै बेनि थाखाय फुंखाखौ खुंनानै जानाय जायो
औ फुंखा थालिर फस्ला बायदियै औ औ औ
गोबां बेन्दों रायदों बिलाइ दंफां बिलाइ खानानै जायो।
औ हाग्रा बंग्रानि गासैबो सेजौसे मैगं थाइगं जानो हाब्ला मोजां जायो होनना सानना लानाय जायो सुबुंफोरा औ औ बेमार आजारनिफ्राय बारग'यो रैखा मोनो होनना साननाय जायो।
बिदिनो नोंथाङा खुंख्रा जाफेरबायना?
औ औ खुंख्रा थालिर फस्ला अमा बेदर औ गोखा गोखै गासैखौबो बैसागुआवनो जायो नालाय बैसागुआव जाफेरबाय
बैसागुआवथ' आरो आलासि दुमसिबो फैयो।
औ औ बैसागोआव नो गा गासिबो माने रंजानायबो दिन जाखायो नालाय बेवहायनो आलासि जानाय थांलाय-फैलाय खालामनाय बेफोर गासैबो गासिबो जाखायो जानाय-लोंनाय गासैबो बैसाग बे बावनो सोलि जोबो
उम। नोंथाङा दा माबा मोनसे मिथिबावोबा बुंबावदो बैसागोनि बागै
बैसागोनि बागैथ' जों जेसेबां मिथियो बेखिनि
औ बैसागोथ' आरो गोदोनिफ्रायनो सोलि बोगासिनो।
औ औ औ गोदो जों औ औ सोलिबाय थागोन सोलिलांनो होबाय थाखागोन आरो बे खौ जोङो। मानोना बेयो जोंनि मोसानाय रंजानाय गाननाय-जोमनाय औ गाननाय-जोमनाय बेफोर जोंनि बिबान जों जुदि बेफोरफोरखौ मानिनानै गोदो गोदाय आबौ आबै मोननि समनिफ्रायनो फालिबोबाय थाखादों बेखौ जों फालियाबा इयुन जोलैफोरा बोरै
औ औ बे ओंखायनो इयुन जोलैनि थाखाय जों लाखि
औ औ बे जोंनि औ औ खामानिखा औ बेखो फोथांना लाखिनाया जों साब साफ्रोमबो सुबुंफोरनि बिबान आरो
औ। बैसागुआव आरो खाम जथा सिफुंनि गोमनायजों रंजाथारो आरो बयबो
औ औ।
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबायमोन ना
औ औ समानाय उनाव लोगो दा
औ दे बिदिब्ला